नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा औ न नोंथां नोंथांजों एसे बाथ्रा सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथाङा एसे फ्रि दं नङा।
औ दङ नोंथां।
हेल'।
औ औ औ दं खोनादों।
औ नोंथांजों एसे आं बा थ्रा सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथाङा एसे फ्रि दंना?
औ बिदि आङो नोंथांजों एसे बाथ्रा साव सावराय सावरायनि जिहेथब्ला जोंनि जोंनि जिहेथ'बा दैल्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां?
औ जिहेथबा दैज्लां बो जोंनि बे दैलां खोनादोंना नोंथाङा? हेल। ' हेल'। अ जिहेथुबा जोंनि नैबे औ दैज्लां बोथोराव। दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो बिनि सायाव एसे सावरायनो होननानै नोंथां नोंथजों राय्लायनो होननानै बा सावरायनो होननानै आं नोंथांनो कल खालामदोंमोन नोंथांजों सावरायजागोन ना?
जागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला बिदिब्ला जोंनि बे दैज्लां बोथोराव। मा मा आबाद मावनाय जायो बेनि बागै एसे बुंनो हागोन हागोन ना नोंथाङा?
औ।
औ दान दैज्लां बोथोर।
औ। हेलौ। खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ। नोंथाङा एसे नेट नांनाय जायगायाव थायोब्ला मोजां जागौमोन। हेलौ। हेलौ हेलौ हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ। खोना दोंना नोंथाङा? हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ नोंथां। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेल' खोनादोंना नोंथां? हेल' हेल' हेल' हेल' हेल' हेल'? खोनादोंना नोंथाङा हेलौ? हेल' हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेल' हेल'? हेलौ? हेलौ हेलौ नोंथां? हेलौ नोंथां? खोनादोंना नोंथांङा? हेलौ? हेलौ हेलौ? हेलौ? खोनांदोंना नोंथांङा? हेलौ? हेलौ? हेलौ नोंथां? खोनादोंना नोंथांङा? हेलौ? हेलौ? हेल नोंथां? हेल' नोंथां? हेलौ नोंथां? हेलौ' लौ
खोनादों नोंथां।
औ औ खोनादों।
औ खोनादों औ खोनादों नोंथां औ औ खोनाबाय नोंथां?
खोनादों खोनादों नोंथां।
औ औ जोंनि जोंनि ओनसोलावथ बायदि मैगंफोरबो गायनाय जायो। नोंथां जेरै जेरै जोगोनार जिंखा औ आरो थाइसु थाइबें औ बेफोरखौबो गायनाय जायो औ सै जिंखा जिंखाखौ गायनो थाखाय जोंनो हाखौ मोजांङै माने गोजौ खालामनानै लानांगोन आरोना बिथा खालामनानै लानांगोन हाखौ औ बेबायदिनो जावगलायनानै हाखौ बिथा खालामना लानानै बेहायं खानि बेगरखौ माने होनाय जायो आरोना नोंथां बायनानै ला हाबनानै होनाय जायो बे नारसारिफोरनिफ्राय बेबायदिनो बायनानै लाबो खायफाया नफोरावबो थाखायो बेबायदिनो होनाय जायो आरोना हायाव अ बे जावग्लिनानै बिथा गोजौ फोनायाव होनांगौ अ बियो गोबावसि मालासे थानानैसो रजयो माने बियो
बेयो
बहुद गोबाव नांगौमोन आरो बेखौ औ नंगौ। औ नोंगौ नोंगौ नोनगौ थिगखौनो बुंदों नोंथां औ औ बे बेबायदिनो रजनानै बेनि थाखाय बेयो मान लानो थाखाय। जिंखिायाथ मानलायै नंङासै होमबा नोंथां जिंखा मान लानो थाखाय बैसां होनाय जायो आरो ना नोंथां बेबायदि बैसां लुना लानाया मोजांसिन जायो बेबायदिनो औवानि बैसां खानाय जायो बेहाय नायो जेथिया मान लानानै अब्लाना बिबार जायो बिबारनि उनावसो थाय जायो नङासै होनबा नोंथां?
होननांग नों
ओ बेबायदिनो फिथाइफोरा गिदिर-गिदिर जालांनो हमो गिदिर-गिदिर गिदिर जानानै बेखौ फाननायबो जायो आरोना नोंथां। बुरजा गायनो गायोब्ला औ खायसेया बुरजा गायो नालाय। ओ खायफाया आरो न'आवनो एसे एनला गायनानै लानायखौ न'आवनो जायो।
औ।
बेबायदिनो जोगोनार जोगोनारखौबो बेबायदिनो खालामनाय जायो। हाखौ एसे गोजौ खालामना जावग्लिनानै लानानै गोजौ खालामनानै बेबायदिनो बेगर होना होनाय जायो आरो बेयाव हासारबो होनाय जायो आरोना नोंथां। जिं-जिं हासार होनाय जायो। बेबायदिनो जोगोनाराबो मानला लाङो मानला लांनो थाखाय माने माबा बैसां होनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो मालला लांनानै बैसां होनायाव मानलानानै बेबायदिनो बिबारनिफ्राय फिथाइ जालाङो। ओ आरो बियो मोजां-मोजाङै जा फिथाइफोरा मोजां जानो थाखाय बेनि बिलाइ गिदिर-गिद दिरखौबो खानानै होनाय जायो आरोना नोंथां बियो देरजोबोबा औ बिनि बोराइ बोराइ जि थायो बिलाइ गिदिर-गिदिर दिर बेफोरखौ खानानै होयो आरोना नोंथां।
औ-औ।
अ बेबायदिनो आरो बायदिसिना दाथ' औ। औ खोनादों माइ आबादखौथ' दा गायनाय जाखायो नोंथां दै
औ-औ बिदिब्ला आं फंनैसो बुंनि नों नोंथांनि सिगाङाव बिदिब्ला नों सोरनि ओनसोलाव खोनादोंना?
औ। औ-औ खोनादों।
नोंसोरनि ओनसोलाव बा जिहेथु दैज्लां बोथोराव जिहेथु जोंनि ओनसोलावबो जि माइ गायनाय जायो नोंसोरनि ओनसोलावबोथ' आलादा गायनाय जायोबो जानो हाग गौ नङा होनबा नोंथां। जिहेथु नोंसोरनि ओनसो सोलाव मा बाय दि‌ बा मा बायदि आबाद मावनाय बा मा मा आबाद मावनाय जायो।
औ
नोङा होमबा नोंथां।
औ।
मैगंनि-मैगंनि बागैबा मा आबाद मावनाय जायो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन दा?
औ हागोन नोंथां।
औ।
औ। ओ जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदिनो औ। औ बेबायदिनो माइबो आबाद मावनाय जायो बेबायदि दिनो माइ मैगं थाइगंबो मावनाय जायो। ओ बेबायदिनो माइ गायनोबाथ' जोङो नोंथां ओ फासथावनो माइ लि नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां?
औ
बेखौ मायलिखौ ओ फुख्रिफोराव बेबायदिनो बस्थायाव सोनानै सोमनानै दोननाय जायो। आरो बेनि सायाव थालेर बिलाइ खौ होना दोनो आरोना। बे गाजा हरनो थाखाय ओ थालिर बिलाइखौ होसिननानै दोनो बेबायदिनो सान थाम गाहाम आलासे ओ बेखौ सो
हालौ औ खोनादों।
खोनादों औ औ औ औ बेबायदिनो औ खोनादों खोनादों खोनादों नोंथां। औ बेबायदिनो दुब्लियाव ओ फोमोननानै दोनखानाय एवनानै दोनो माने बेखौ एवनानै दोननायाव बे एवनानै दोननाया माने ओ एसे दैया माबा जानांगोन आरो ना। ओ हाब्रुआ एसे गोजोलांजोबनांगोन आरो ना। ओ बेखौ ओ गिबि ओ फास खालिनो जेनेबा बेखौ एवग्रोना दोननानै अख खानायैसो माने ओ बेयाव बे खौ माइलिखौ फोहैनाय जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो आखाय मुथिजों ओ लानानै ओ आखाइ मुथिजों लानानै बेखौ सारनाय जायो। ओ दुख्लि फोराव लानानै ओम बेबायदिनो सारना ओ गोसा गोसा सारोब्ला माने ओ मोजां जाया आरोना बे खोथिया मोजां जानो नागिरा माने माइलिखौ गोसा गोसा खार सारोब्ला बेयो गोसा गोसा सारोब्ला माने ओ बेयो गोदो जोबो आर ना माने सिंथाराव थाङोब्ला माने खोथिया माने मोजां जाबोआ आरो ना माने फुनो थाखाय गोरा जायो आरोना नोंथां। ओम बेनि थाखायनो बेख खौ लासै लासै मोजाङै सारनाय जायो आरोना। ओ बे बिदिनो सान ओ मास मोनसे गाहाम